हेल'
औ नोंथां
अ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों
अ नोंथाङा मा खालामदों
औ दा बर्थमान दङ' जिरायनानै दंथ'यो आङो
नोंथाङा फ्रिबा नोंजों मोनसे खोथा सावरायनो ला सानदोंमोन आङो
औ
रायलायनो हागोन दा ना अ होमबा नोंथाङा दैज्लां बोथोराव आबाद मावनाय बेफोरनि सोमोन्दै
औ औ औ औ हागोन मानो हाया जानो दा जोंहा दैलां बोथोर हिसाबैथ' जोंना बर' हिसाबै जोंहा दैज्लां बोथोराव गिबि हिसाबै जोंहा माइ आबादखौनो गिबि हिसाबै जोंहा लानाय जायो नङा होमबा बेखौथ' बयबो मोनथिखायो जेरै जोङो जेरै बर' हिसाबै जोंहा माइ आबादानो जोंनि बर' माहारिनि गिबि आबाद जें हिसाबै जोङो मानिनानै लायो जेरैबायदि जोङो माइ आबादखौनो बर' माहारि हिसाबै आंगोनि आबाद होननानै जोङो साननानै लायो जेरैबायदि इफोरखौ मावनायावबो जोंहा माखासे प्रसेसफोर दङ' जेरैबायदि जोङो दुब्लियाव मावनाय एबा जायगा लायै जायगा मावनाय एबा माबायदि माबायदि जायगायाव मावजायो माबायदि जायगायाव मावजाया एबा दै थानाय दै थायि आलि खोनाय हालौवनाय बहुद माखासे प्रसेसिंनि गेजेरजों जोंहा आबाद मावनायखौ जोङा मोनफुंसारनो हायो जेरैबायदि जों गिबियाव जोङो एम बुंनो थाङोबा जोङो गिबि आबाद मावजेननायनि गिबि खामानि हिसाबै जोङो ओ फोथार फोराव दै थाजेननाय हिसाबै जोङो गिबि हालेवनायखौ जों खेरायनाय होननानै बुङो जेरै जोङो खेरायनानै जोङो हालेवनानै माखासे दैफोरखौ जमा खालामनानै दोननाय जायो अखानि दै बेफोरबायदि जेरै बेफोरखौबो जों गिबि हालेवजेननायखौ जों खेराइनाय बुङो दा बेखौ जों खेरायनानै जोङो दै जमा खालामनानै दोननाय जायो। जेब्ला अखानि दैफोरखौ जोङो दोनथुमनाय बेफोरबायदिनि थाखाय जों हालेवो आरो बिनि उनाव जोंहा गिबियै जोङो खोथियाफोरखौ फोग्रोनाय जायो। खोथियाखौ फोगोरनाया जोंहा खोथियाखौ जोंहा गिबियै जोंहा बोसोर बोसोर बोसोर एबा थांनाय बोसोर फ्रावनो बेफोरबायदि जोंहा माइफोरखौ दोन्थुमनाय जायखायो जेफोरखौ जायखौ जोङो माइलि। होननाय जायो बेखौ जों माइलि हिसाबै नाम होयो आरो जायखो जों माइलि माइ दोननाय जायो बेखौ जों गोबाव समनि थाखाय बाख्रि बायदि आरिफ्राव जोङो एक्स्रायै बोसोरसेयाव गायफिननो थाखाय एबा उन उननि बोसोराव गायनो थाखाय जोंहा बेखौ दोनथुमनाय नाय लाखानाय जायो दा बेखौ जोङो गायनायाव बेखौ जोङो खोथिया हिसाबै फोनाय जायो आरोखि जेरै खोथिया फोनायाव जोङो बेखौ जोङो दोननाय माइलिखौ जोङो गोबाव समनि थाखाय दैयाव सोमनानै दोनो आरो सोमनानै जोङो दैनिफ्राय बोखां नानै जोङो माखासे समनि थाखाय हायाव गारनानै दोनो हायाव गारनानै जोङो खिलि होनाय जायोबा फुलि ओंखारहोनाय जायो जेब्ला फुलिया ओंखारो अब्ला जोंहा खेराइनाय एबा दुब्लियाव एबा दुब्लि खथासे एफोरबायदि खथासे दुब्लिफोर लानानै जोङो हालेवनानै इयाव जों सारनानै खोथिया महरै जोङो माबानाय जायो आरोखि। खोथिया मोननाय जायो आरो खि दा बे खोथियाखौ मोननानै जोङो खोथियाखौ फुयो फुनानै जोङो माखासे दुब्लिफोराव जोङो गायफिननाय जायो बिनि उनाव जोंहा माइखौ आबादखौ मोननाय जायो आरो। दा बेफोरबायदिनो माखासे प्रसेस न'आव जेरै जोङो आलि दानो आलि खोयो बेफोरखौ जाहैबाय जोङो आलि दानो आलि खोयो बेफोरखौ जोंहा दैनि थाखाय बानायनाय जायो आरोखि दा जेरै जोङो दुब्लि फोथाराव जोंहाथ' बयबो मिथिखायो आबाद जों माइ आबादा जेरै दै नङाबा जाया। बेनि थाखाय जोंहा दैनि थाखाय जोङो बे आलि दाननाय आलि खोनायखौ जोङो बानायनाय जायो आरो मावनाय जायो थिग बिदिनो जोंहा गाय आय दै आलि दाननानै आलि खोनानै हालेवनानै मोजां मोनग्लि होनानै माइ गायनानै बिनि उनाव जोंहा माइ आबादखौ मोननाय जायो बिनि उनाव माइ या ओंखारो माइखौ जों हायो मा यखौ जों हाखांनानै जोङो ट्रेक्टरजों एबा मोसौजों मारा होनानै जोङो माइनि महर मोननाय जायो आरो। दा बेखिनियानोमोन आरो दा नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंसिनिथिं माबाय बिदि माबायदि मावो औ
जोङो दैज्लां बोथोरनि आबाद होनोबाथ' दैज्लां बोथोरनि आबादा मेनानो जाबाय जोंना माइ आबाद ना।
औ औ नंगौ।
मावनाय जायो दा माइ आबाद खौ मावनो थाखाय जोंनो गिबियावनो जोङो माइलि बोसोरसे सिगां माइलि बानायना दोनखानाय जायोना माइलिखौ बासिनानै दोननाय जायो। बे माइलिखौ जोङो खोथिया फोनो थाखाय जोङो बस्थायाव सोनानै फख्रियाव गारसोमनानै फुख्रिबा दैयाव गारसोमना दोनो आरो सानथामसो गारसोमना दोननानै जोङो बेखौ बोखांनानै गाजा बेरहोनो थाखाय फेनलानानै दोनो जोंङो हायावहाय फेनलानानै गाजा बेरसान्दि जोंङो बेखौ फेनलानानै थालिर बिलाइ बा जि बेजों जोख्लोबनानै दोननाय जायो आरो बिनिफ्राय आरो दुब्लियावहाय जोंङो खोथिया फोनो थाखाय खोथियाखौ जोंङो हा- खौ जोंङो हालेवसिगोन हालेवनानै खौ मोजां दुहु दुहु हालेवनानै मोजां आलि दानना आलि खोनानै खोथियाखौ जेब्ला खोथिया माइलिया गाजा बेरो अब्ला जोंङो खोथियाखौ फोनाय जायो ओमफ्राय खोथिया जौगौ मागौ जोंङो गुबुन हाफोरखौ माइ गायनो थाखाय हालेवनानै हालेवनानै आलि दाननानै आराम दै थुबुर सोनानै मोना- गौमानि हाखौ हालेवग्लिबाय थानाय जायो बेनिफ्राय जेब्ला
खोथियाखौ जों फुयो खोथिया फुनायावबो जोंङो गोदोनिजों रुजुना नायोबाना गोदोनिया गोदोनिया थ बांसिनानो मोसौजोंसो हालेवजोबोमोन मोसौ नांगोल मानसियानो हालेवोमोन आरो ओमफ्राय दानियावथ दानिखौ नायोबा दानिया बांसिन जोंङो मोसौजों हालेवनायखौ नुनो मोनला ट्रेक्टरानो जाजोब्बाय औ बेनो आरो गोदोनिजों रूजु- ना नायोबा ओमफ्राय दा आरो माइ गायनायखौबो माबायोबा गोदोनिया जोंङो मानसियानो गायोमोन
औ औ
दाथ आरो माइ गायनायाबो ट्रेक्टरजोंनो गायग्रा मेसिनसो ओंखारबावबाय ओम हानायनिफ्राय लानानै गासि एबा मेसिन दोनो ता गोदान जुगाव बिदि जाबाय आरो ओमफाय जोंङो हालेवनाया जों ट्रेकथरजों हालेवो ओफ्राय हाया मोनोबाथाय जोंङो खोथियाखौ फुनानै माइखौ गायनाय जायो आरो माइखौ गायसिगोन ओमफ्राय जेब्ला माइआ हाजानाय जायो माइखौ हासिगोन माइखौ हा हानानै जोंङो माइ हानायाबो जोंङो दानि जुगावहाय जोंहा माइ हागरा ट्रेक्टरजोंनो हाबावोसोना औ माइ हाग्र्रायाबो ट्रेक्टरजों ओंखारबावबाय हानानै आरो जायगायावनो मारा होनोबो नांबावलासो मारा ट्रेक्टरजों जायगायावनो हाबाय जायगायावनो माइ गगरा बेफोरबायदि ओंखारबाय आरो औ ओमफ्राय जों माइखौ हानानै गुबुन गुबुन जायगायाव बिदि सलियो ओमफ्राय जोंनि फारसेथिं जोंङो बिदि लाबोथवाखै बारु जोंङो आखाइजोंनो हानानै जोंङो बिदिनो मुथा मुथा खाथुमनानै उनावहाय साननै सानथामसोनि उनावहाय जेब्ला माइया रानो ओमफफ्राय जोंङो बेखौ दांग्रि दांग्रि खाथुमनानै औ रोगानाय जायो आरो नावहाय रोगानानै ओमफ्राय मारा होनाय जायो गोदोनिजों रुजुना नायोबा गोदोनिया बारा एसेबां मेचिनफोरजों सोलिनाय जायामोन आरो गासिबो ट्रेक्टर नांगोल बेफोर जुंगाल बेफोरजोंनो आबादखौ दिखांनाय जायोमोन आरोना औ दानिया आरो बांसिन मेचिनजों मेचिनजों दैखांनाय आबाद होनजाबाय आरो।
दा जेरैबायदि नोंथाङा जे बुंलांदों जों बेफोरखौ जेरै गोदोनि जुगाव नांगो जोल जुंगाल दानि मुगायाव दा मिसिन ओंखारदोंमोन दा बेफोरखौ जोङो गोदोनिफ्राय लानानै दिनैसिमनि गेजेराव दा जों बेफोरखौ फारागथि हिसाबै बुंहरनो हायो आरो। नङा होनोमबा नोंथां जेरै जिबायाददि जोङो गोदोनि दिनाव जोंहा गोबां माखासे जेरै आखाइजों हाबा मावनाय आरो ज' ज' मावनाय गोबां माखासे दंमोन जेरैबायदि जोङो नांगोल जांख्रा जानाय हाल जांख्रा जानाय एबा ज' ज' मावलायनाया एबा ज ज नखरै नखरै ज' ज' मावलायनाय बिनि न'खराव ज' ज' बिनि नखराव ज ज बेफोरबायदिनो ज' ज' बेफोरबायदि बिनो नांगोल नांगोल जांख्रा हाल जांख्रानालाय जोंहा ज' ज' ज' मावलायनाय गोबांनिफ्रायबो गोदोनिफ्राय गोबां बेफोरबायदि जोंहा दंमोन नङा होमबा जेरै बेबायदि जोंना बेफोरनो जालायनानै बेफोरबायदि नांलाय खमलाय गैयााजासे ज' ज' मावलायनानै ज' ज' जालायनानै मेसिनारि गैयिनि मुगायाव गायाव जोंहा बेफोरबायदि मावनानै जोङो आबाद बायदि आरिखौ जोंहा बुथुमनाय जायोमोन नाथाय दानि मुगायाव जोंहा बिगियानारि मुगाजों खारफानो गोनां जानायाव जोंहा आथिखालाव समा सम आरो समाबो जोंनि थाखाय एसे बेसेन गोसा जानाय बायदि हिसाबै जोंहा बिगियानारि मुगाजों खारफानानै जोंहा दा समखौ नोजोर होनानै जोंहा बायदि आरिजों जेरैबायदि मेसिन ट्रेक्टर बायदि आररिखौ जों जोंआ सोनांगौ एबा बेफोरबायदिनि हेफाजाब लानांगौनि गोनांथि जानानै फैदों दा जोङो बिगियानारि मुगाजों खारफानांगौनि गोनांथि जानायाव बेफोरखौ जोङो रोखा रोखायै बुंनो हायो जे जोङो मोनफा मोनफा फारागथि हिसाबै नङा होमबा?
औ औ औ।
नोंथाङा दैज्लां बोथोराव जुदि जोंहा नोंथाङा बुंदों जे माइ आबाद मावो नङा होनबा? दा माइ आबादनि अनगायै गायैबो नोंसिनि जायगाथिं एसे बेलेग बेलेग आबादफोर मावदेरो नामा जेरै बानलु आलु पियास बायदि आरो न बेफोरनि अनगाया एसे माव मावो नामा नोंथाङा खोन्था फोरमायनागोन नामा?
औ दैज्लां बोथोराव जिथ जोंहा मेन माइ आबादा जाबाय ओमफ्राय आरो बेनि अनगायै गुबुन आबादफ्रा बारा जानो नागिरा दैज्लां बोथोरावहाय मानो होनबा जोंथिं हाया दलहाना बेवहाय मैगंफ्रा बारा जानो नागिरा आरो। खोब जोंथिं माइ माइ आ बादनि अनगायै बिदिनो गायोबा बानलु बानलु सिब्र' बानलु सिब्रुआ सिजोन मोनसे बे बानलु सिब्र सुरा गायजायो बेनिफ्राय आरो हालदै हायजें जेब्ला जाय मानसिनि माबा हायाव ना न' बिथथायावहाय जेनेबा हाया बोरि बारिया बोरि अब्ला बेफोरो हालदै हाइजें बेफोर आबादखौ मावनो हायो आरो। दैज्लां बोथोरबाबो ओम।
दा नोंथाङा बुंनाय बादि जों ङा जायगा लायै जायगा मावनाय बेफोरबायदि बुंनाय नङा होनबा? जेरैबायदि जोङो दाबसे जायगाजों गुबुन दाबसे जायगाया मिलायलाया नङा होमबा जेरैबायदि बेफोरबायदिनो दा जादों। नाङा बुंनाय बायदि जों जायगा लायै जायगा एबा सोनारलायनानै जि दै थानाय दै थायै जायगाफोरखौ नागिरलायनानै जोङो माखासे बोथोरनि लानानै आबाद एबा बोथोरनि बोथोरजों सोमोन्दो थानाय माखासे आबादफोरखौ माव मावनाय जायो आरो।
उम औ औ।
खिनियानो आरो नोंथां। गोजोननाय थाबाय नोंथांजों रायलायनानै औ औ दे। माने